औ खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां। खुलुमबाय खुलुमबाय सानजौफुनि गोजोन गोजोन
औ नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ खौ बावहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो
उम नोंथाङा ओरैनो।
औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माखासे जे जोंनि। आबहावानि जे जेंना
औ नंगौ नामा नोंथां। आबहावा गुबुंले जानायनि ना अ।
नोंथाङा हबाया माबोरै ग जोन औ औ औ बे फोरमायथिना होनो हागोन होननानै नोंथां नोंथाङा खोनासङो संलांबानो जाबाय जोंनि आबहावाया मानि थाखाय गुबुंले गुबुंले जादों एबा मा ओननांगौ जाहोनफोरना नोंथां
औ नोंथां
आहावा गुबुंले जा होन जादों जानाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबहाव आबहावायाव थानाय माखासे उ थाजो बो आरोना दैखौ दैगबुंनाय हाबु गुबुंनाय बार गुबुंनाय आरो बिदिनो माखासे जोंनि बोथोरारि सोलायनाय बेफोरो जायो। जाय बैनि जाहोनानो जाबाय जोङो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरोना जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो हमथायाब्ला एबा दबथायनानै दोनङाब्ला जोङो। बेफोरनिफ्राय गोबां खहा एबा जेंनाखौ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो। बेजोंनो लोगोसे दङ जोङो बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफांखौ जों दानि जुगाव बांसिन दानफायनायखौ नुनो मोनदों आरो जाय जोंनि या आबहावा। एबा मिथिंगायारि गेस बैफोरखौ जोङो मा खालामो हगारनाय जेनेबा जोंनो हां लानो थाखाय हगार हगारनाय अक्सिजेन बैफोरो लासै लास सै खमायबोनो हमदों आरो बिदिनो बिनि गेजेरजोंनो गोथां न'नि गेस बेफोरो जोंनि गेजेराव फैनो हमदों आरोना बिफां लाइफाङानो गैला जायनि जाउनाव बैफोरबायदि
माखासे बिस गोनां गेसफ्रा जोंनि गेजेराव फैदों। आरो बिफां लाइफां दानफायनायनि जोहैनो मा जानानै फै जों बुङोब्ला जोङो जोंनि बाराबो बार माखासे जेरै जों लानाय कार्बन डाइ अक्साइड बै कार्बनडाइ अक्साइद मा जानानै थादों बारा जाबाय आरो ना सुबुं अनजिमा बां बांबाय नालाय आरो बिफां लाइफाङा गैला जायनि थाखाय जोंनि जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदआ बारा जाबाय अक्सिजेन लेभेला खमायबाय बेबायदिनो ओ माखासे बार गुबुंनाया जानानै फैदों आरो। आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै हा गुबुंनाय हायाबो जोङो जोंनिनो जोंनो गुबुं होनाय जागोन जेरै जोङो माखासे जानला मोनला रासायनारि मुवा बाहायनायनि गेजेरजों जोङो। हाखौ बुथारनानै लानो लादों आरो ना आरो बिफां लाइफां दानोबा जोङो माखासे दैबा बानानिफाय होबथानायखौ होबथानो हाया आरो अक्सिजेन लेभेला खम जायो बिदिनो मेरला दं आरोना जों जोंनि जों थांनाय थानायनि थाखायनो जोङो माखासे आबाद मावनो आरो टाउन सहर खालामनो आरो बेजोंनो दङ ओ उद्दग दारिमिन दारिमिन फसंनो बेैफोरबायदि फसंनो थाखाय मा खालामनाय जादों जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनाय जादों आरोना। बिदिनो दैनि गुबुंनाया जाहैबाय मा जादोंबाव जोङो बाहायनाय प्लास्टिक माख माखासे गारजा मुवा एबा गिजिरा मुवा होनो बै गिजिरा मुवाखौ जों जानला मोनला दैयाव गारना आरो मा खालामदोंबाव माखासे जोंनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय गबोनाय एबा इन्डास्ट्र फ्राय गुबनाय माखसे केमिकेल गोनां लगायनाय बिस गोनां बैफोर दैजों गोरोब फानानै मा जादों दैया गे ब्रु मा होनो गेब्रेंनो हमदों आरोना नोंथाङा जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां खैफोद गोनां। लाबोदों जाय जोङो बे दैखौ लोङोब्ला जोंनाव माबा मोनसे बेराम जागोन आरोना। बिनि थाखायनो। माबा होनगिरिबा मा होननांगौखौ बिखौ। जोंनि देहा सोलेराव माखासे। खैफोद गोनां बेमार आजार लाबोनो हागौ बेनि थाखाय जोङो बेखौ जों होबथानायनि माखासेबो। राहा लामा लानो हायो आरोना। जों आरो बेखौ होबथाबा जों इयुन समाव जोङो माखासे गोबां खहा गोनां एबा बुहुमनाङारि दुंखावनाय बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव जानानै फैगोन। आरो दंबावो बिदिनो।
मा होनो जेरै जोङो मोनसे। नैरोजा नैजि मायथाइयाव जोङो कर'ना भाइरास नुदोंना लोगो मोनदोंना बैफोरबायदि जोंनि गेजेराव बि फनाव मोनसे थासारि सोमजिगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों एबा नुहरदों आरो ना। ओ बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायानो जाखाबाय आरो। लोगोसे माखासे दारिमिनारि फसंनाय उखुन्दै। उखन्दै गाज्रि गिजिरा मुवा गनाय बैफोरजोंनो जोंनि आफबहावाया लासै लासैनो सानफा एफा सानफा एफा लासै लासैनो मा जानो होन हमदों गुब्रुंनो हमदों आरो ना। ओ आरो आं बुंनो हाब बुंनो सानबावदों। जेनेबा माखासे ओ।
हेल' नोंथां
औ औ औ खोनादों खोनादों दा ओ। जेरै जोङो बे आंबो न मोनला दा कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासआ जेरै जोङो न'निफ्राय ओंखारनो हायाखैमोन ना जों बै समाव नैरोजा नैजि मायथाइयाव बेबायदि बेदिनो मोनसे जोंनि गेजेराव गिख्रंथाव जागोन बेयो न' सिंनिफ्राय ओंखारलायनाय। जानाय नङा आरोना बे मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि आबहावायानो बै माखासे बार गाज्रि दै गाज्रि आरो बिदिनो गोबां हानिफ्राय लानानै दै। बारबो। बेफोर गेब्रेनायनि गेब्रेनायजोंनो जोङो मा जागोन लासै लासै जोंनि गेजेराव बेमार हमनो हाग। ओ हागोन आरोना एबा मोनलांगोन जोङो लासै लासैनो। जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा एबा
जों बिफां लाइफां दानोबा जोङो मा जायो रानस्राव जागोन बेबायदिनो जोङो खैफोद गोनां जानो आरोना जोंनि जिउआव नोंथां आङो बां ओमफ्राय बुंला आं जेखिनिखौ बुंबाय बेनोसै आंना नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर फरायसो बुंगोन नामा नों
औ नोंथां नोंथाङा जे जोंनि आबहाव गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होबाय थिग बेबायदिनो नोंगौ जोङो आबहावा गुबंले जानायखौ जोङो सानफा एफा बांलांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बेबायदिनो आं बुंनो थांगोनदि जे आबहावा गुबुंले जानायखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेनिसै आं नोंथांनिससे फोरमायथिनोसै जे नोंथाङा बुंदों जे बिफां लाइफां जाफेनाय होनदों औ बेयो थारैनो नंगौ जे बिफां लाइफांखौ जोंहा गायनांगौ आरो ना नोंथां गोबां बिफांनि बिफां लाइफां गायबासो जोंहा आबहाववा होबथानो हागोन होननानै जोङो बुंनो हायो बे बिफां लाइफां गायनायजोंनो जोङो आबहावाखौ होन होननानैबो जों बुंनो हाया जोंहा मा जों जे हां लायो कार्बन डाइ अक्साइद गेस आरो हगार जे हां लानाया जों बांसिन गेसखौ लायो एंगारनाया कार्वनडाइ अक्साइड गेसखौ हंगारो बेखौ दा बिफाङा उल्था बेनि उल्थायहाय मा एंगारनायावहाय गेसखौ एंगारो आरो हां लानायावहाय कार्बन डाइअक्साइद गेसखौ लायो आरोना बिदिनो बुहुमनि जे औ गेसनि फारिखान्थिखौ बे बिफां लाइफाङानो सामलायो होननानै जों बुंनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा बुहुमनि जे थामजि जौखोन्दो सिन गेसखौनो ओ
एमाजन होननाय मोनसे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय जों बांसिनै सोदांनायखौ जों मोननो थाङो आरो थि बे बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि गुबै राहाफोरा जाहैबाय दारिमिन बा दारिमिनसालियाव गोबां बिबां मुवा बेसाद दिहुननाय बे दिहुुननायनि गेजेरजोंबो जोंहा मा गोबां बिबांनि आबहावा गुबुंलै जायो जेरैहाय दारि बिनिफ्राय बा ओ खारखानानिफ्राय ओंखारनाय जे उखुन्दै आरो बिनि बिनि गाज्रि मैला दैखौ जोङो दैमा दैसेयाव गारहरदो बिसोरबो जोंहा दैआ गुबुंङो जोङो जुदि जोंनो नांगौ जखानिल' जोङो दिहुनथाइ दिहुननानै लायोब्ला आरो जोङो बेनि बांसिन दिहुना बालानो थायोब्ला जोंहा आबहावा गुबुंनाया एसेबाबो खम जागोन होनना आं सानो आरो गारि मथर बाहायनाय जोंहाथ' आथिखालाव गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ न'खरसेयावनो थाम गंब्रै गाहाम जों गारि मथर बायनायखौ नुनो मोनो बैफोर गारि मथरा माजों खारो होननानै बुङोब्ला डिजेल आरो पेट्रल बेजों खारनायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा डिजेल पेट्रल खार थानाय गारिया जोंहा गोबां बिबांनि उखुन्दै गहोयो जाय उखुन्दैया जोंनि मिथिंगानि थाखाय मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैहोयो आरो बेखौ जोङो होबथानो नांगोन बेनि जे डिजेल पेट्रल बाहायाबालानो जों
जा
मोब्लिब गोहोजों खारनो हानाय गारि मथर आरो माखासे मिथिंगायारि गेसजों खारनो हानाय थानाय गारि मथरखौ जोङो बाहायोब्ला जों मोजां जायो आरो जि निजा गारिखौ लाङाबालानो जोङो जे रायजोनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामग्रा माखासे फाहागारिफोर थायो जेरै बासफोर बेफोरनिजों थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ जोङो खालामोब्ला जोंहा जे आबहावाखौ गुबुंले जानाया एसेबाबो होबथाजागोन होननानै आं बुंनो सानो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो बे दै गुबुंनाय दै दै गुबुंनायाबो जोंनि आबहावानि गुबुंनायनि मोनसे थादेरसा जे दैया माबोरै गुबुङो होनोब्ला जे सिगाङाव आं बुंखांबाय जे कारखानानिफ्राय गारहरनाय माखासे मैला दै बे मैला दैफोरा माखासे खालामो जे दैयाव थानाय माखासे जिबि जेरै ना नाथुर खांख्राइ बायदिसिना जिबिफोरखौ बियो बुथारो आरोना जायनि उनाव जोंहा गोबां बिबांनि बेफोर जि बा जिउसाफोरा जोंहा गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो दै दैसाफोराव बा नालाफोरावहाय थैनाय जिब जुनारफोरखौ गारहरलाबायो आरो बेजों लोगोसे मा माखासे जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो दैयाव गारहरदो बेजोंबो जोङो दै गोबां बिबांनि गेबेङो आरो बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोबा खाथि खालायावहाय जोङो जाबोर जाथोरखौ जानला मोनानला लेथेर फेथेरै गाज्रि सेवनाय मुवाफोरखौ गाराबालानो जोङो मोनसे गोजान जायगायाव दोनोबा जों बेयो मोजां जायो आरो । आरो बिदिनो जोंहा प्लास्टिक बे प्लास्टिकनि ओ दिहुनथाइ एबा प्लास्टिक बाहायनाय बेबो जोंनि आबहावायाव गोबां बिबांनि गोहोम खख्लैनाय जोङो नु मोनदों ओ ल्पासथिगा मा मोनसे ओरैबायदि जिराद जायखौ बा जायनि प्लास्टिकजों माने प्लास्टिक थायोब्लाथाय माने बेजों बिफांफोरा माने सोरखि नानै रज'बोनो हाया आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो प्लाष्टिकखौ बाहाया गा आरो बाहायबाबो जानला मोनला गारलाबायायनो नाङा आरो जोंहा मा गोबां सुबुंफोरानो हाथाय बाजाराव माबा मोनसे मैगं बा मुवा बेसाद लाबोयोब्ला मोनफ्रोमबो मुवा बेसाद नि थाखाय आलादा आलादा प्लास्टिकफोर लानानै फैखायो बेफोरखौ जोङो बाहायाबालानो मा न'निफ्राय माखासे जलंगाफोर लांफााखानानै बैफोर मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो जलंगायाव सोना लाबोयोब्ला मोजां जायो आरो नोंथाङा नङाबा जोङो कागज नि माखासे जलंगाफोरखौ जों बाहायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ प्लास्टिक बे प्लास्टिकआ जोंना सावोबा प्लास्टिकनिफ्राय माखासे गाज्रि गेस गैयो जायखौ कार्बन अक्सायड होननानै जों बुंनो हायो बेफोर गेसा जोंनि मिथिंगानि बा जिब जुनार बा जिउ गोनां बुहुमाव थानाय जिउ गोनां गासैबो जिरादफोरनि थाखायनो मोनसे जोंनि गिख्रंथाव था सारि लाबोयो आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव गोबां बिबां नि जुनारफोरा जोंहा सानथा एफा गोमालांनोबो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जिउसाफोराबो गोमालांगासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जे सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायानो जोंनि जे आबहावा गिदिंनायनि गुबै जाहोन होननानै जों बुंनो हायो। जायखौ जोङो ओ खमायनो नाजानांगौ आरो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा थानो थाखाय जायगा नांगौ थानो थाखा जायगा नांगौबा जोंहाबा मिथिंगानि जायगा बा बिफां-लाइफां बायदिसिनाखौ दानफायनानै हाग्रा-बंग्रा एव स्रांनासो जोंहा जे आबहावाखौ बा न' लुनानै थानाय जायो आर ना आबहावायावनो जोंहा माने थिग बेबायदिनो जोंहा लोंग्रा दैनि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा बुहुमाव ओ बुहुमनि हा बाहागोआ जोंहा मा नैजिगु जौखोन्दोल' बेनिनो दै बाहागोआ स्निजिसे जौखोन्दो स्निजिसे जौखोन्दोआव जोंहा जौ से जौखोन्दोनि गेजेरावनो दैनि जौसे जौ खोन्दोनि गेजेराव जोंहा मा थामजौ खोन्दो दैयाल'